हेल'
हेलौ
हेलौ खोनादोंना? ए एसे गोसा रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा? एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा नों?
अ खोनायाखै नामा औ दे खोनाया खोनायाखै होनबा?
खोनायाखै
औ औ बुंलाय? औ औ बुंदोलाय?
अ अ खोनाबाय ना?
औ औ खोनाबाय। औ औ औ खोनाबाय।
अ माने आङो औ माने नोंथांजों आङो ओ दानि जुगनि गथ'फोर आरो माबायदि माबायदि थारारियाव आरो दानि गथ'फोरा माबायदि थारारियाव बेनि सोमोन्दै खोनाद
अ अ अ
हेलौ खोनादों?
हा हा नों नों एसे गोसा रायज्लायलाय लासै फिसा खोनाफैदों नोंनि माथोखौ।
गोसायानो रालायदों दे
अ फिसा खोनाफैथारदों ओ दे
प्रब्लेम जाबाय दं
हो हो
खोनादोंना खोनायाखैबा
हेलौ दे रायलाय होनलाय
ओ नोंथांजों जो हो
ओइ नोंनिखौ आं माने मोजां खोनाफैयाखै नोंथां
औ माने मोनायाव बेबायदिनो प्रब्लेम जाबाय थायो आंनिया
अ दसे दासो एसे गोसा खोनादों एसे एसे गोसार लायगौ
गोसायानो गोसोयानो रायज्लायखादोंमोन दे।
ओं ओं एसे गुबै आयदायाव फैदो दे
औ माने बे जोंथ' गोदो माबायदि थासारि फरायफैनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो लादों आरो
गोदोनि ओ गोदोनि मालाय फोरा माबायदिमोन आरो दानि लाइमोनफोरा माबायदिमोन बिनि सोमोनदै हेलौ बहुद प्रब्लेम होदों नोंना जेबो खोनाफैया दसेनो फिसा माने माथोखौथ' खोनादों ओमफ्राय फिसा खोनाथारदों। हमनो हायाखै नोंनि सोदोबखौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना ना खोनायाखै?